औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों?
नोंथां नै ओरैनो आं जिरायनासो दंगासिनो
आ बिदिब्ला जों औ नोंथां नै आंबो ओरैनो ओ साहा लोंखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ औ
ओ नोंथां नोंथांमोननिथिं बैफोर माखासे ओ जोंनि बर'फोरावथ' बै मैगं थाइगं हाग्रानि बेन्दों बेनलाफोरखौ गोबां जायो होननानै जों खोनाययना नोंथां बैफोरखौ नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो आरो आथिखाल बिथिङाव मोनोना मोनला नोंथां बै हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौलाय?
नोंथां ओ मोनो माखासे जोङो नायगिरहैयो ओमफ्राय खाथियाव जोङो नुनो मोनला आरो ना मोनला जोङो खाथि खालानि माने ओ रिजार्भ फरेस्टफोर दङ फोराव माने एसे हाजो दङ गोजान जायो जों थेवबो माने थाङो आरो नायगिरनो बैफोर हाजोफोराव बा हाग्राफोराव जोङो नागिरनानै लायो।
नंगौ
गोबां रोखोमनि मोनो बे हाजोफ्राव जोङो जेरै बे बैसागु बोथोर समाव बांसिन मोनो आरो जों मानोना बै समावहा दै गोदान माबा दै गोदान बा अखा हाजेननायजों माने दै मोननानै गासैबो मैगंफोरा रोदोमजोबो ना समाव जोङो नायागिरनो थाङो आरो नोंथां। जेरै खुंखा दिंखिया लाफा सायख'
औ ओ
ओमफ्राय आरो बायदिसिना जोङो अन्थाइ बाजाब
औ
आरो माखासे दंबावो नोंथां। गोबां बेफोरखौ माने फ्राय मोनजोबफ्रामो आरो ना जानानै बिराद जोबोद मोजां मोनो।
नंगौ नंगौ माने औ नोंथां माने जों माने खोनानो मोनबोदों आरो ना नोंथां बैफोर हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ खौ जायोब्ला माने जोंनि देहाफोराबो माने राफोद जायो होननानै जों आबै आबौमोननिफ्रायनो खोनाबोदों आरो ना नोंथां
नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां औ
जोंनिथिंबो जायो नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बे माखासे हाग्रानि जेनाखि मैगं थाइगं जोंनिथिंबो बेबायदि बिदिनो जायो जेरै खिफि ओ बेनदों आरो बै ओ मानामुनि खुनथाइ नारा बे खुनथाइ नारायाथ' माने खर' सानाय मा सानायफोराव जोबोद मोजांनो नोंथां। बै फिथाइ गोरलै गोरलै जाना थायोना नोंथां। बेखौ जायोब्ला माने गोखा नोंगौ नोंगौ गोखा औ सोरबा सोरबा माने बेखौहाय बै आलु बायदि ग'था ग'था फ्रायबो एवनानै जायो आरो। सोरबा सोरबा माने ओ एसे एवनानै थबसिफोराव बाथोन देनानैबो जायो आरो नोंथां।
नंगौ औ
देहानि मोनसे मेडिसिन होननानै गोबां सुबुङानो माने फोथायनानै जायो आरो नोंथां। बैफोर बैफोर माबाखौहाय हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौहाय
औ
हाग्रानि मैगं थाइगं होनोब्ला माने जों गोबां माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माने मोनो आरो नोंथां ना दासिमावबो जेरै जोंहा बै थास' बिबारफोरखौबो मोनो थास' आथिं जों बुंनो थाङोब्ला हाग्रायावनो मोनजोबो आरो।
नंगौ औ नोंथां दाथ' आरो नै जों थास' थ' बिबारखौ मोनजालायसिगोनलाय नोंथां थास' बिबार थास' आथिं
नोंगौ।
ओ सन्नैसो सिगां आं खनसे जाखांबाय नोंथां। थास बिबारखौ ओरैबायदि गोथाव जादों।
औ औ।
ओ दाउ ओ दाउ बेदरजों संदोंमोन आरोना।
नोंगौ नोंगौ।
जोबोद गोथाव जाखादों ओरैबायदि गोसोयाव दङ दाबो माने।
आतसा नोंथां बे थास' बिबारजों ओ दाव बेदरजों माबोरै संनो आंथ' संफेरनो मोनाखै नोंथां।
औ औ औ आं जेरै संना जादों आं बेखौ एसे फोरमायना होनि नोंथां। माने ओरै आरोना नों बिथां जोङो सिगाङावनो थास' बिबारखौ खाना लाबोबाय। खानानै जोङो फिसा फिसा फिसा बिजिरनानै बिखौ सायनानै लानांगौ आरोना फिसा फिसा बस'नानै। मानोना जोङो मोजां बस'याब्ला बै एस से गुदुं गोनां जायो नालाय बेयो मेरायनाय बे एम एम फौफोर थायो आरोना बेयाव बे थास' बिबाराव। ओंखायनो जों बिजिरजोबनानै बेखौ बो खाजोबनानै फिसा फिसा बोफ्लेजोबनांगौ। ओ बेबायदिनो बोफ्लेनानै जोङो सुनानै लाबाय। ओ सु सुनानै लानायनि उनाव ओमफ्राय जोङो बेदरजों संगोनब्ला बेदरखौ मोजांनो माने ओ थाव सामब्राम मस्ला मस स्लि बानलु बेफोरखौ जोङो मोजाङै होनानै ओ बेदरखौ एसे गोद थाव जानाय एवखा नां मानोना बै बेदरा गोथाव ओ एवनाया गोथाव जाब्लासो माने बै थास' बिबाराबो थाव हैगोन आरो मोजाङै। बिबायदि एवना लानानै उनाव हाय ओ जेब्ला मोनहां मोन जायो एवनाया जाबाय मोजां अब्लानिया जोङो बै थास' बिबारखौ होनांगौ आरो होस सन नांगौ माने। दाइरेक्ट होनानै ओमफ्राय एवबाय था एवबाय था एसे थास' बिबारा ओ एसे माने मोन्नायासिम माने एवबाय थानांगौ आरो ना बिदिनो दै होआलासिनो।
औ।
ओमफ्राय एवै एवै लासाव ओमफाय जुदि थास' बिबारा एसे गिलिबायब्ला
औ
दै होनांसिगौ आरो बेयाव।
नोंगौ नोंगौ।
थिगसे गोदौ होबाय थानांगौ। मानोना जोङो दै गुसु होबा माने माननो नायगिरो होनना बुङो नोंथां। बेनिखायनो जोङो हायो हायोब्ला दैखौ फुदुंना लानानै बै दैखौ होनांगौ आरो। थास' बिबार संनायाव। ओ ओमफ्राय बिबायदिनो जोङो दैखो एसे बुरजा होनानै एसे गोबाव सम गोदौ होनांगौ आरो गोदौयै गोदौयै गोदौयै रान नानै जेब्ला गोदौ जोब्बाय ओ लाथा लाथा जाब्लाय जाबाय अब्लानिया बेखो जाबाय आरो बे बोखांदो। अब्लानिया जानो बियो जाबाय आरो। ओ जोबोद गोथाव जा खायो नोंथां मालाबा संनानै जाना नाय।
जागोन नोंथां जागोन जागोन।
औ जानांगौ नोंथां बेफोरखौ मानोना बेफोरावहाय जेबो रासायनारि जेबो माने माने हासार जोंनि देहाखौ खहा खालामग्रा थायाना बेफोराव होनाय जाया ओंखायनो बेफोरखौ बेफोरखौ सम सम माने जानांगौ जोङो बै रासायनारि हासार गोनां मैगंखौ बायनानै जानाय जानायनि सोलाय जों बेफोरखौनो सम सम नायगिरलाबायनानै जानांगौ।
नंगौ नोंथां नंगौ माने जों बुंनो थाङोब्ला नोंथां बेफोरबायदि हाग्रायाव मोननाय एबा बारि बागा बागानाव मोननाय मैगं थाइग मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला। माने जेबो जों माने रासायनारिक मेडिसिनफोरखौहाय जों मोनजाफाया आरोना नोंथां।
नों नंगौ नंगौ एकदम थारैनो
औ माने आथिखाल बिथिङावथ' जों फ्राय मैगं थाइगंखौनो माने गुब गुबुननिफ्रायसो बायनानै जानायखौ नुजोबसै आरो नोंथां बै हाग्रानि हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ जाफैनाय गामि ओनसोलावथ' नुयो नाथाय बै सहराव थाग्राफोरा थ' माने बेफोरखौ बावगारनोसो हमलांबाय नोंथां।
औ बिसोर आरो खाथियाव नायग्रोग्रा जायगाबो मोनला नालाय बिसोर बिनि खायनो नायगिरनाबो जानो हाला औ
नंगौ नंगौ। जों आथिखाल औ नोंथां दे बुंलाय।
दोंथां जों बै हाग्रानि मैगंफोरखौ माने लासै लासै गोमालां जोबनो हमदोंसै मोना जालांनो हमदोंसै औ ओंखाय जोङो हायोब्ला बैफोर मैगंफोरखौ माने न'आव गायनानै लाफैनाया मोजां आंनि बायदिब्ला अब्लानियासो जों बैफोर मेगंखौ खौ लाखिनो हासिगोन।
नंगौ नंगौ।
थांनाय मोनसे समाव जोङो होमबा इयुन जोलैफ्रा माने सिनायै मिथियै जाहैसिगोन आरो। दानो खायसे खायसेफोरा सिनायनोनो मोना बा मिथि मिथिलानो नोंथां बैफोर मैगंखौ जे जायो बा बैफोर बिबायदि मुंनि मैगं मैगं दङ' होननानै मिथिलानो माने मालाबाफोर खोन्थाबा बा लानानै फैबा बिखौबो जायो नामा होननानैसो सोङो नोंथां।
नंगौ नंगौ औ जायनि थाखाय गोबां मानसि फोरानो बै हाग्रायाव रज'ग्रा बै जारि होनोना नोंथां बै जारिफोरखौबो माने सिनायनोन थांलिया।
नंगौ नंगौ।
बावगारलांनो हमजोबबाय आरो बै माइसुन्द्रि होनोना नोंथां। बारि बागानफ्राव रज'यो बिनि बिनि रोदा फोरखौबो ओ बै खांख्राइफोरजों बाथोन देनानै जायोबा ना फोरजों बाथोन देनानै जायोबा है सोरबा सोरबा ओरैनोबो जायो आरो नोंथां। माने जोबोर गोथावना नोंथां बेफोरनि मोदोमनाया माने ओरैबायदि माने गोसो गोरबोखौनो गोजोनग्लायहोयो आरो नों थां बैफोर बाथोनफोरा।
आंनिबो माने बिराद साबसिन मोनजाग्रा मोनसे मैगंनि गेजेराव बे माइसुनद्रि आबाद
नंगौ।
औ जुदि बेखौ खानानै ना गोरलै बा ना फिसाजों अ डाइरेक्ट ना फिसा खौजोङो गारसननानै होयोब्ला जोबोद गोथाव जायो माने बेखौ ना बियो बिजों जायोब्ला जों नाखो एवनाङा नोंथां थावजों डाइरेक्टनो जोङो गारस सनानै होनांगौ अब्लानिया माने थावसिन जायो बेफोर बायदि जानो रायलायब्ला माथो गोसो खांहरो नोंथां जानो लागै लुबैहरो। औ नंगौ नोंथां
खाङोब्ला माने जों गोथाव मोनो आरोना आरो बै हाग्रानि मैगं होनोब्ला जों एन्जर बेदरजों बै ओ अन्थाइ बाजाबजों सङोना नोंथां नै बे अन्थाइ बाजाब फोराबो अन्थाइ बाजाबफोराबो बुंनो थाङोब्ला मोनसे मुलि होननानै खोनायो नोंथां बै जोंहा गुनथुंनिफ्राय जेब्ला बै थै गयोना सो सोरनाबा सोरनाबा
औ औ
बै गुन्थुंनिफ्राय थै गग्राफोरा माने बे अन्थाइ बाजाबखौहाय जानांगौ होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंदों आरो नोंथां।
नंगौ औ।
मोजां जायो होननानै आरो गायोबो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो नों थां माने बे मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला।
औ जानांगौ नोंथां होमबा ओ दिनैसो मिथिनो मोन बाय होमबा आं नोंथां बेखौ औ होमबा नोंथां जोङो बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै।
नोंथां जागोन जागोन औ जागोन दे।